हेलौ नोंथां
औ नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
ओ गोजोन मोनाबिलिनि ओ गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनो जासि हरनाय थाबाय
औ गोजोन्थों
मा खालामगासिनो दं नोंथाङा दासान्दि
आंथ' दासान्दै ओरैनो दंबाय दं नोंथां
औ नोंथाङा आंजों रायलायनो सम मोन दंना?
औ रायलाय जागोन दे नोंथां
औ औ अब्ला दासान्दै नोंथाङा मा मावगासिनो दं ओरैनो
अ आंथ' दासान्दै बेबायदिनो ओ फिसा मोनसे खामानि मावबाय दं जेराव आं बेयावनो दा बेस्थ' जानानै दं।
अ नोंथां बेलाय ओ नोंना निजा खामानि ना नों मालायनि सिङाव खामानि मावगासिनो दं
अ बे खामानियाथ' आंनि थाखाय आंनि हारसिंनि नङा आं माने सासे लोगोनियाव माने इसे दरमा हिसाबै होयो जेब्ला आं बिनि सायावसो मावगासिनो। मानो होनबा बेयो आंनि हारसिंनि खामानि नङा मा लोगोनिसो जेराव आं बिहाय सिला दरमाहा लानानै आं माने खामानि मावफाय दं नोंथां ओमफाय नों थाङाबो दासान्दै मा खालामबाय दं नोंथां?
आंनाबो बिदिनो औ औ आंनाबो बिदिनो नोंथां आंबो ओरैनो मा होनो ओ आंबो बेलेगनि सिङावनो ओ माने ओ दरमा लानानै खामानि मावगासिनो दं। जायखौ जोङो बेखौथ' ओरैनो प्राइभेट जब होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
औ। ओरैनो आंना जबा दा सान्दै आंना लेबरटरि टेकनिसियान होननानै बे खामानिखो मावगासिनो दं आङो। नोंथाङा एसे मुलाम्फा जादोंना खामानिखौ मावनानै?
आंथ' दा मुलाम्फाखौ मोना नोङा मोनदों ओ आंनि जा लानाय मोनसे ओ थांखि बेखौ आङो माने होसोनो होननानै आं सानबाय दं बे थांखिनि थाखाय आङो जा एसे एला बेनिफाय मोननाय रां बेखौ आं एसे एला दोनथुमनानै आंनि जा थांखि बा आंनि जा ओ लानो लुबैनाय बेखौ आं माने लानो होननानै आं बे फैसाजोंनो एसे जमायनानै दोनबाय दं आं दा बेहै मावनानै आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो आङो मुलाम्फाखौबो मोननो हादों आरो नोंथां।
औ औ थारैनो।
नोंथाङालाय माबायदि मोनदों जेनेबा नोंनि बे खामानि मावनायखौ मोजां मोनदों ना? ना बया मोनदों नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां माने आंहाथ' थांखिया बेफोरनोमोन नङा होमबा आं जायफोर खामानिखौ मावनानै माने आं गोजोननाय मोनगोन। खुसि जा आं जायफोर खामानियाव खुसि दं नङा होमबा माने बेवहाय थोजासे ओ रां मोननो थोजासे ओ रां बेथन मोननो हायाबाबो माने आंहा बे खामानिखौ मावनानै गोजोननायखौ मोनो आरो नोंथां माने आं बेखौ मा बुंगोन कमफारटेबोल आरो ना कमफरटेबोल। मोनो आरो ना खामानिखौ मावनानै ओ जेराव जों मेंनाय बानाय गैया जासे खामानि मावनो हायो। जों जाय खामानि थांखि एबा जों जायना खामानियाव जोंहा गोसो दं आरोना बेखौ मावनायाव जोंहा बेथ'ना बायदिसिना रांफोरखौ खम मोनोब्लाबो माने जोङो खामानिखौ मावनानै मोजां मोनो आरो। माने जोंना इफोर बेबो खामानियाव मेंनाय बानाय फैयो आरो ना।
औ नंगौ।
माने जायनि खामानि गेजेराव जों समाव समबो मोननो हायो औ।
औ नंगौ।
नोंथाङा होमब्ला ओंखाम जाबाय नामा हरनि?
आंथ' दा ओंखाम जाथ'वाखै जोंहा ओ दासो संबाय दं। ओरैनो बेदर आलु। जोंहा बे भाजा एवबाय दं बेजोंनो दिनै सानखौ बा हर हर हरनि जा जानाय खाजा बेखौ माने जानानै जाखांनायनि उनावहाय आरामसे उन्दुना थानोसै। नोंथां ओमफ्राय नोंथांमोनालाय जाखांबाय ना मा ना जाथ'वाखै? आरो मा ओंख्रि संदों एसे फोरमायनो हागोन नामा औ।
जाथ'वाखै नोंथां माने जोंहाथ' ओरैनो ना बेदर दिनि जेबो गैया।
औ।
ओरैनो निरामिस ओरैनो जिंखा भहल। बेफोरबायदिनो आर ना ओंख्रिया दिनै जोंहा। ओरैनो हरनि खाजाखौ बेजोंनो जानानै औ बारहोनांसिगोन आरो नोंथां उफाय गैया
औ नोंथां ओमफ्राय नोंथांमोननियालाय खामानिया ओरैनो फुंनि खैथासोनिफ्राय थांनानै खैथासोआव फैयो नोंथाङा एसे इखौबो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ आंनियाथ' माने खामानिया बिदि थि समहायनाय गैया आरो ना आं गोसो बायदि थाङो आरो ना
उम
माने गोसो बायदि थाङो गोसो बायदि फैयो आरो ना
उम
औ बेखायनो माने खामानिखौ गोजोननाय मोनो आरो मावनानै
औ
नोंथाङालाय ओमफ्राय
औ जोंनियाबो बेबायदिनो ओ ओरैनोथ' जोंनिया टाइम लिरनाय दङ थेवब्लाबो जोङो एसेबां ग्राब टाइमखौ जोङो होसोनो हाया जेराव जोंहाबो फुङाव गोबां खामानि थालाङो बिनि थाखायनो जोङो माने टाइम हिसाबै जों माने होसोनानै जोङो जोंनि खामानिखौ जोङो होसोनानै मावहैनो हाया। जेराव जोंबो ओरैनो लेट जानानै जोङो मोनहैयो थेवब्लाबो जोंनिया जेराव जोंनि जा बिगोमा बियो जोंखौ दिनैसिमबो जेबो बुंफेराखै। जेब्ला जों बिनि थाखाय जो बोद मोजां मोनो आरो जोंहाबो समा एसेबांग्राब होसो होसो ओ मोना जेब्ला जोङो टाइमखौ बिनि थाखायनो जोङो एसे लेट जालाङो। ओ नाथाय बिसोर गोसोखौ माबायदि मोनलां मोनो जेबा जेनेबा बेखौ बुजिनो हाया नाथाय जोङो दिनैसिमबो जेबो होनजायाखै जेब्ला जों मोजांखौनो मोनदों। आरो जोंना टाइमा ओरैनोथ' लिरनाय टाइमा ओ दाइन थामजि रिंगासिम जोंनियाथ' मोनहैनाय टाइमा ओमफाय फैनायाबो ओ सेभेन सातता रिंगा सिम लिरनाय दं आरो ओरैनो लिरनाया खिन्थु जोङो बे टाइमाव जोङो मोनहैनो हाया। जोङो ओरैनो नथा बा नथा दस फन्द्र बेबायदि टाइमाव मोनहैयो ओमफ्राय जों फैनायावबो टाइमा जोंना लिमिट गैया मालाबा सातथा जायो मालाबा सातथा बारो मालाबा आरो सयथाफोरावनो फैयो बेबायदिनो आरो जोंनाबो बेबायदिनो टाइमनि जेबो लिरनाय दंबाबो जोङो माने लिरनाय मथै जोङो खामानिखौ मावबोजोबनो हाया।
औ औ औ अब्ला नोंथां ओ मा होनो ओम
औ
ओरैनो नोंथांना ओ खबरफोरा माबायदिहाय दासान्दै
ओ ओरैनोथ' खबर आंना मोजाङानो नोंथां। ओमफ्राय आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्रासो सोंनो नागिरदोंमोन ओरैनो नोंथाङा ओ माबाफोर एबारो बि एड बा माबा मोनसे ओरैनो फरायफिननो थांखि बा ओरै माबाफोर ओ साख्रि-बाख्रिनि थाखाय ओरैनो माबाफोर फरायबाय दं नामा बिजाबफोर ओरैनो मा मा आरो नोंथाङाव मा मा बिजाब फरायो नोङो एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
आंथ' ओरैनो माने फरायनाय बेलायाव माने आं जेबो फरायथ'वाखै।
औ
माने फरायगोनसो आरो ना
औ।
आं नै दाखालैसो माने ओ द दस थारिग आव माने फरेस्ट बिटिसि नि फरेस्ट बेवहाय खारना फैखांबाय आरोना।
औ नंगौ।
बेवहाय दा आंना ओ फिजिकेल टेस्टआ माने मोजाङैनो जानानै दं। ओमफाय दा रितेननि थाखाय आङो मा होनो ओ नांथाबनांसिगोन आरो नोंथां आनजादनि थाखाय रितेन आनजादनि थाखाय। बेखायनो आङो दा फरायगोन होननानैसो एसे सानगासिनो दं माने एसेबां थि सम उम माबा लानाय जाथ'वाखै फरायनो थाखाय।
औ नंगौ।
उम औ। ओमफाय नोंथाङालाय माबाफोर ओ ओ सरकारि सा‌ ख्रिनि थाखाय माबाफोर एप्लाइ खालामदों नामा आनजादनि थाखाय?
आंबोथ' खालामदोंमोन खालामनालायो फरेष्टारनिनो आंबो। नाथाय आं बेहाय टाइमा मिलायैनि थाखाय आङो थांनो हायासै नोंथां ओरैनोथ' आं दा जेबो साख्रिनि थाखाय जेबो आंबो एप्लाइ खालामनाय जायाखै आरो बिनि सायाव आङो दा जेबो फरायनाय जायाखै बेबायदिनो आंबो इदिनो गोदाव सोराव जेनेबा बांसिनानो फरायनाय जाया बेबायदिनो गोदाव सोराव थानानै बेबायदिनो जेब्ला एगजामा सफैगोन, अब्लासो हाखु दाखु फरायनाय जायो ओमफ्राय बेबायदिनो जायखि जाया दिनैसिमहालागै गोबां साख्रिनि एप्लाइ खालामदों। एसेबां दिनैसिमबो जाफुंसारनो हायाखै आरो नोंथां बेखौनो लानानै गोसोआव मालाबा मालाबा दुखु मोनो आरो गोसोखौ मालाबा मालाबा बेबायदिनो गाज्रि मोनखाङो। नाथाय बियो गोरोन थियाथ' जोंनिनो जेराव जोङो बानायनायनि गेजेरजों जोङो दिनैसिमहालागै मोजां फराया दिनैसिमहालागै जोङो मोजाङै गोसो होनानै जोङो लाया आरो जोङो मोजाङै गावखौनो गाव सिरियास साना जेन ओ बे साख्रिफोरादि जोंनि थाखाय बेसे मोजां जों बेफोरखौ जेबो साना लासिया। जोङो माने गोसो बायदि गावसोर गावनि गोसो बायदि जों दिनैसिमबो खालामना लाबाय थानायनि थाखायनो जों माने दिनैसिमबो जाफुंसारनो हायाखै। थेवब्लाबो जोङो दिनैसिमहालाग गै ओ नाजाबाय थादों गावखौनो गाव। जेन आं जेनबाय होननानै माने सानना लायाखै दिनैसिमबो नाजाबाय दङ नोंथां।
औ औ।
नोंथाङाबोथ' ओ दासान्दि नाजाबाय दं। ओमफाय आस खालामो नोंथाङा नैबे दाख्लैसो नोंङो जाना थांनाय फरेस्टाराव नोंथाङा एसे गोबारैनो फरायगोन होननानै सानदों नामा आरो जेन जेनेबा जाहाथे नोङो एबारनो जागोनखौ फोथायनानै आसा खालामना दं नामा नोंथां।
औ औ नोंथां नंगौ। नाजानायाथ' आं नाजागासिनो दं माने जेबो जुदि लिगेल इलिगेल जेबो जुदि प्रब्लेम जायाना अब्ला
औ।
ने एसे नाजाथाबगुनखौ सानदों आरो ना नाजाथाबनायाथ' नाजाथाबदों थेवब्लाबो मा जायो नायनोसै उननि समफ्राव।
औ नंगौ।
ओमफ्राय ओ मा होनो नोंथाङाथ' एबार इउजि सि नेट एप्लाइ खालामदोंमोन नङा होमब्ला?
औ नंगौ।
बेफोरनि ओ रिजाल्टफ्रा माबोरै जाखो?
रिजाल्टथ' दा जोंना दाख्लैसो एगजामा थांबाय जेब्ला दा रिजाल्टखौ मोनथ'वाखै। ओमफ्राय बिनिनो जेनेबा जोंनिया एनसार के होननाय मोनसे माबा मोनग्रयोमोन बेखौबो जोङो दाबो मोननो हायाखै, जेराव आङो नायबाय दं जेनेबा माला होगोन माला मागोन आं बे खौ नायबाय दं। नाथाय दा बेखौ होथ'नाय जायाखै जेब्ला होगोन अब्ला मिथिसिगोन माबायदि जायो आङोलाय सानदों एन्सार कियावनो मोजाङै नायगेनानै ए नायखानानै मोजां जायो गाज्रि जायो बेखौ नायखानो सानदोंमोन। नाथाय जेब्ला फैगोन अब्ला नायसि गोन ओमफाय माबायदि जादों बेखौ उनावहाय मिथिसिगोन नोंथां। ओरैनोथ' दा रि जाल्टनि बेलायाव जेबो होथ'नायनि माबा फैयाखै रिलिस फैयाखै जेब्ला होगोन ओ ओरैनो मा जायो मिथिला बेखौथ' लिरनायालाय लिरबोदोंमोन नाथाय मा जागोन बेखौथ' बुंस' हाला।
औ।
औ होमबा नोंथां नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनबाय नोंथां। होमबा जोंनि समाबो जाबाय जेला होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां अब्ला जों नोंथां आंबो नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय। गोजोन्थों अब्ला नोंथां।
औ गोजोन्थों।
दिनैजों सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै।
औ जागोन नोंथां।
उन समफ्राव रायलायफिनसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे गोजोनबाय।
गोजोन्थों।